खोनादों ना नोंथां? हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ। औ आं नोंथांजों ओ गामि आरो सोहोरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ जोङो गामि ओनसोल आरो सोहोर ओनसोलनि गेजेराव जोङो गोबां फारागफोर नुनो मोनो। बेफोर फारागफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनाय फंनैसो आंनो फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ औ
जागायसै होनबा नोथां गामिनि जिउनि आरो नोगोरनि जिउ खुंनायनि मोननै गुबुन गुबुन थांना थानायनि लामा आरोना नोंथां। मोननैबो गावबा गावनि मुलाम्फा बाराव सुबिदाफोर दं खायसेया गामिनि गोजोन आरो समायना महरखौ मोजां मोनो आरो। आरो खायसेया नोगोरफोराव थानाय गोदान मुगानि सुबिदाफोर आरो खाबुफोरखौ मोजां मोनो गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउनि गेजेराव सायख'नाया सासे सुबुंनि गोनांथि केरियार जिउ खुंनाय आदब आरो गावारि सायख'नायनि सायाव सोनारो। ओ गामियारि गामियारिया सरासनस्रायै सोमखोर फो थार दैमा हाग्रा बंग्रा हाजोफोर बेंखन जानाय मोनसे फिसा थाग्रा जायगा। गामिफोरनि सुबुं फोरा गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय बांसिनै आबाद जिब जुनार फिसिनाय ना हम नाय आरो फिसा फिसा फालांगिनि सायाव सोनारो गामिनि जिउआ गोजोन गोरलै आरो मिथिंगानि खान्थि मिथिंगानि खान्थि ओ बर'आ बारआ गोग्गो जायो आबहावाया साखोन सिखोन आरो दावराव आरो ट्रेफिक खम जायो। सुबुंफोरा फुङाव। सिखारनानै सानाव खस्थ' खामानि मावो आरो बेलासियाव गावनि। न'खरजों सम हगारो। गुबुन फारसेथिं सोहोरारि होननानै बुङोब्ला बेनिफ्राय नोगोर आरो सोहोरनि फारसे गोबां फारागथिबो दं। मानो होनना बुङोब्ला गामिनि जिउनि माखासे खहाफोरबो दं नोंथाङाबो एसे मिथि।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ सोलोंथायारि फसंथान देहा फाहामसालि। लि आरो हान्थाामेलानि खाबुफोरा नोगोरफोराव। जौगाजानाय नङाबो जानो हागौ।
नंगौ नंगौ।
गोबां गामिफोराव खामानि मावनायनि खाबुफोरा खम जायो। जायनि थाखाय लाइमोनफोरा मोजां साख्रि नागिरनो नागिरनानै नोगोरफोराव। थांनो गोनां जायो। नोगोरनि जिउआ गामिनि जिउनिख्रुइ जोबोद। गुबुन नोगोरा गोदान मुगानि। बिल्दिंफोर दारिमिन फोर। शपिं सेन्टारफोर फरायसालि। फरायसालिमाफोर देहा फाहामसालि आरो। रंजानायनायनि खाबुफोरा मोनसे गेदेर आरो जौगानाय ओनसोल।
नंगौ नंगौ।
नोगोरफ्रा फालांगि खारिथि बिरोंदामिन सावस्रि जोथोन सोलोंथाइ बेंक आरो दिहुनथाइ बायदि बिथिङाव गोबां साख्रिनि खाबुफोर होयो औ गुबुन हारिमु धोरोम आरो बे ग्राउन्डनि सुबुंफोरा
औ औ।
फोराव जयै थायो जाय मोनसे रोखोम रोखोम आरो जिउनि गोनां समाज सोरजियो नोगोरनि देरसिन मुलाम्फाया जादों ओ साबसिन सोलोंथाइ आरो सावस्रि जोथोन मोननाय नोगोरफोराव ओ मोजाङै साखा फारायै फरायसालि फरायसालिमा ओ मुलुगसोलोंसालि देहा फाहामसालि आरो बिजिरसुं मिरुफोर दं ओ फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो। जेराव ओ बेरामिफोरा गोजौ थाखोनि फाहामथाय मोननो हायो बास ट्रेन आरो मेट्र' सिस्टेमजों लोगोसे रायजोआरि हान्था मेला दावबायनायखौ गोरलै खालामो ओ नोगोरफोरा साबसिन इन्टारनेट फोनांजाब सिबिथायबो होयो जायजों सुबुंफोरा मुलुगजों सोमोन्दो लाखिनायाव मदद मोनो बेनिखायनो ओ गामियारि आरो सोहोरारि फाराग दं होननानै आं सा सानो आरो नोंथाङाबो गामियारि सोहोरनि ओ फारागथि। दं ना गैया बेनि फारसे ओ एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ थारैनो ओ जोंनिया ओ गामि ओम आरो सोहोरनि गेजेराव। जेराव जोङो गोबां फारागथिफोर नुनो मोनो जेरै जोङो ओ गामि ओनसोलाव जोङो। ओ सोहोर ओनसोलनि बेलायाव जोङो जा मोब्लिब ओ बे। मोब्लिबाबो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ। एसेबां मोजां जोङो नुनो मोना आरो ना माने एसे अखा अखा। अखा हाब्लानो जोंनिया जा मोब्लिब बियो ओ थांना होयो आरो गामि ओनसोलाव। नाथाय जोंनि सोहोर ओनसोलाव। अ बेफोरबायाददि जों नुनो मोना बेनिखायनो ओ सोहोर ओनसोलाव। अखा एबा बारहुंखानि जाउनाव एबा माबा मोनसे जाब्रबथायाव जोंनिया जुदि कारेन्ट। ओ हामा जायोब्ला जोङो बेखौ। ओ दसे समनि गेजेरावनो जोङो फाहामथाय। होनाय आरो एबा लाइना फैफिननायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंनिया जा। इन्टारनेट कानेक्सन बियो गामि ओनसोलनि बेलायाव जोंनिया सोहोर ओनसोलाव बांसिन। स्पिडसिन जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय ओ जोङो गामिनि गथ'फोराबो ओ। जोंनिया सोहोरनि बेलायाव जोङो सोलोंथाइखौ जोङो एसे खम नुनो मोनो आरोना। ओ बिनि अनगा ओ बिनिफ्राय। फ्राय जोङो सोहोर ओनसोलाव एसे फोरोंथाइ लानायनि बेलायावनो जा एबा। माबा मोनसे ओ मेथाइ रोजाबनाय मोसा। थानाय ओ बेफोरबायदि बेलायावबो गोबां ओ। सोलोंग्रा फरायसालि थानायनि थाखाय सोहोरनि मानसिफोरा एसे सुबिदाखौ मोनसिननो हायो। जायनि जाउनाव साख्रि। मावनाय ओ सुबुंफोरखौ जोङो सोहोर ओनसोलावनो गोबांसिन नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जाय फोर हा हा थायो बिथांमोनाथ' फालांगि मावनानै एबा आबाद मावनानै जिउखौ खुङो नाथाय जायफोरनिया हा गैया बिथांमोना सोहोर फारसे खामानि मावनो एबा खामानि नागिरनानै थांनो गोनां जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो सोहोराव जोङ थानानै बारहावानि दुंथ हा आरो ओ दुंथाइ एबा गेब्रेंनायखौ जों लाबाय थानांगौ जायो बेनि लोगोसेनो जोङो गारि मथर मथरनि होंगो दोंगो आरो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जा गाज्रि उखुन्दै थुङा बेफोरजों जोङो बेरामाव जोङो गोग्लै गोबां बेरामाव गोग्लैना थानो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय नाथाय बेराफारसेजों जोङो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलनि जा बारहावा बेयो गोबां फ्रेश जायो बिनिफ्राय जोङो बार गामि ओनसोलाव जोङो दैमा दैसा हाखर फुख्रि बिलोनि गोजोमनानै एबा दुगैनानै जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो लोगोसेनो गामि ओनसोलफोराव गोबां बिफां लाइफांजों लोगोसे हाजो हाला दैमा दैसा थानायखाय जोङो सोमखोर समायना जो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जा सोहोरनि सुबुं फोर बिथांमोना गोबां खामानियाव नांथार बना थानानै एसे गोसोखौ उसु गुदु एबा गुलाय गुजाय मोनब्लाथाय गामि ओनसोल ओनसोलाव बिथांमोना बेरायनानै गोसोखौ थाजिम खालामनो थाखाय फैनायखौ जोङो नुनो मोन नुनो मोनो आरोना खायफा सुबुंफोरखौ बिनि अनगायैबो जोङो गामियाव नो आबाद मावनानै एबा गामिनिनो फिथाइ सामथायाइफोर जेरै थालिर खान्थाल थाइजौ लिसु नारेंखमला बेफोरबायदि गोबां गामियावनो मोननाय फिथाइ सामथाइ फ्रेस फेस स फिथाइ सामथाइ जोङो मोनजानो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो सोहोर ओनसोलाव जा थांनाय जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय थांनाय ओ मैगं थाइगं बेफोरो माने गोबां ओ मुलि गोनां एबा ओ मुलि होनाय एस खौ ओ ओजोंहाय लांनाय जायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव ओ खायफा सुबुंफोरनिया गैथाराब्लाबो ओ दब्लायसे बा दब्लायनै हा फोर थाब्ला बिथांमोना गावनो न'खरनिनो एबा गामियावनो मोननाय गो बोरखि हासार आरो खानस्रि हासारफोरखौ बाहायनानै आबादखौ मावनानै माने मोजां फिथाइ मोनजा हायो आरो ना। जायनि जाउनाव बेरामनि सुबिदा फोराबो ओ एसे खम जायो। आरो गामि ओनसोलाव ओ जोङो गिनांगौ बाथ्राफोरानो जाब जोंनि गामि ओनसोलाव मैदेर एबा मोसाफोरनि गाग्लोबनाय ओ जा जाथावना बेयो माने गोबां जायो आरोना जोंनि गामि ओनसोलाव मैदेर एबा मोसाफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय एसे जा ओ जोङो बासिनानै थानांगौ जायो। नाथा सोहोर ओनसोलाव बेफोरबायदि जेबो मैदेर एबा मोसानाय गाग्लोबनायखौ जों एसे खम नुनो मोनो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो सोहोर ओनसोल जोङो ओ गोबां गेदेर गिदेर ओ शपिं मल आरो दक दखान फाहार जोङो थानायनि जाउनाव जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय आरो नांगौ बेसादफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो।
औ।
बिनि अनगायैबो ओ सोहोरनि सुबुंफोरा ओ गावबा गावनि न' सुंनि सुबुंफोर नो माने माथो होनो आरो खबर लालायनो माने सम गैयै बेबायदि जानानै फैयो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोर अनसुला जायो बेनि बेनिखायनो जोंनि न' सुंनि जा न'खरनि खाथिनि सुबुंफोर बिसोरजों ओ सानफ्रोमबो नां नां नांजाबनानै थानायजों लोगोसे हेफाजाब खामानिफोराव हेफाजाब होलायनाय आरो ओ मोनसे न'खरनि सुबुङा जुदि माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंब्ला एबा माबा मोनसे बेरामाव गोग्लैदों ब्ला गोख्रैनो माने हेफाजाब होनो आवगायबोयो आरो बेफोरबायदि गामिनि बेलायाव ओ सोहोरनि बेलायाव जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो अनलायनानै एबा मिलाय ओ गावजों गाव गोरोबलायनानै थानायखौ जोङो गोबांसिन नुनो मोनो आरोना। ओ अब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां। औ नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो गामि आरो सोहोरनि ओ जिउ खुंनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव फिन खेबसेबाव सालायफिननो मोनगोनखौ।
आसा खालामना थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ खलुमबे